अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ आं नोंथां आंखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं बर'फोरनि दानाय लुनायखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों नोंथांङा समान हागोन ना? औ जों दानाय लुनाय होनबाथ' जोंङो बयबो मिथिगौ नंङा होमबा? बर'फ्रा ओ बे दानाय लुनाय हारिमुवा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा गावनि गान नाय जोमनायफोरखौ जों गावनो दानानै जोमबोदोंमोन नंङा होमबा नोंथां?
उम नंगौ नंगौ
जों दानाय लुनाया जोंङो बर'फ्रा मोननै ओ बाहागोआव जोंङो जेरै माबा गाननायखौ नुयो आइजोफोरखौ जेरै अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना नंङा होमबा? जेरै न' फोराव थायोबा जेरै गोजोनि बोराय बुरै गोदोनि बुरैफोरा ओ बा आइजोफोरा थख्रं दख'नाखौ जोंङो गाननायखौ नुयो आरो बिनिनो बायजोआव थांङोब्ला जोंङो लांगा दावखनाफोरखौ गारनायखौ जों नुयो नंङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो हौवासा फोराबो ओ बहाबा फोरबो बा बहाबा मि थिं दावथिंआव थाङोब्ला गाव गावनि गामसा आ-आर'नाइफोरखौ लानानै जोंङो ओ थांनायखौ जों नुयो जिखि जाया प्रग्रामावनो जोंङो गाव गावयनि हारिमुजों जों गाननाय खसाफोरखौ जों गाननायखौ नुयो आरो थिग बिदिनो ओ सेंग्राफ्राबो ओ गामसाखौ गानाब्लाबो गोदोनायाव आर'नाइ गांसेखौ लानानै पग्राम आरिफोराव बिदिनो थायो थिग बिदिनो जों दानाय लुनाया जोंनि बर'नि थाखाय गोनांथार नङा होमबा जायखौ जोङो बे जोंनि ट्रेडिस चेनेल ओ गाननाय जोमनायखौ जोङो अरायबो जोङो ओ लाखिबाय थानांगोन आरो जों बर'फ्रा ओ दानाय लुनायाव जों गोदोनिफ्रायनो रोंखा राखा नङा होमब्ला जोङो गोबां जों आगरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय नुनानैनो जोङो सेबखांनानै लायोमोन नङा होमबा जेरै जोङो गोदो जोङो मेथ्स मेथ्स ओ एक्जाम बग माने मेथ्स बानायग्रा जोङो ग्राफ होननानै बुङोमोन जायखौ नङा होमबा बेफोराव जों गोबां आगुफोरखौ एरना ला नायखौ जोङो जोंनि आब' बा जोंनि आयं आनैमोनखौ जों एरना लानायखौ नुयोमोन नङा होमबा जेरै दाउरा मोख्राब फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरखौ बे ग्राफाव बिसोरो एरनानै लायोमोन आरो गिबियावनो बिनिफ्राय बेखौ नायै नायै जोङो ओ गुबै आगरखौ जों दानायखौ जों गोदो नुयोमोन आथिखालावबो सासे सानैया रोंगौ जायफोरा आखाइनि बाय आखाइनि माने दानाय लुनायाव गोख्रों बिथांमोना एसे नायब्लानो मोन गासै आगरखौ बिथांमोनहा सेबखांनो हायो आरो आरो खायसे गाव गावनि ग्राफआव जोङो लिरनाय गैयाब्लाबो बिथांमोना मालायनि दख'नाखौनो हायेर लाना फैथ'नानै बिसोरो नायनानैबो एरनो हानाय बिदि माने क्रिटिभ माइना दोङोमोन आरो बिसिनियाव माने सोरजिलु माइना दोङोमोन आरो माने नुनानैनो गाव गायनि दखनाफोराव बिसोरो आगर आखाइखौ जोङो लिरनायखौ माने एरखां होनायखौ जों नुयो योमोन आरो गोदो थिग बिदिनो जों आथिखालाव जोङो बर'फोरा दानाय लुनायखौ जोङो गोबांखौनो जोङो खम जालांनायखौ नुबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
आथिखालाव जोङो मेचिनजों दानाय लांगा दख'नाखौसो जों गोबां गाननायखौ जों दिनै नुयो ओ आरो दिनै जोङो गामि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला जों साल खुन्थाखौनो जों नागिरनानै मोननो था ब्ला आरो
नंगौ
अब्ला जोङो बेफोरखौ जेरै खा होनोब्ला जोङो आइजो माहारिया जोङो खामानि मावनांगोन नङा होमब्ला जोङो दानाय लुनाय आखाइ हारिमुखौ जोङो लाखिनांगोन नङाब्ला जुदि दानो जोङो बे जेनेरेसना जुदि साल खुन्थाखौनो नुवाबा आरो नेक्स्ट जोंनि जेनेरेसन फैनायफोरा बिथांमोना बर'आदि जि दानानै संसार जाबोदोंमोन बर'फोरादि जि जोम गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै जोमोमोन बेखायनो जोङो जोंनि दानाय लुनाय हारिमुखौ जोङो रैखा खालामनांगोन आरो जोङो दानाय लुनायजों जों रां आरजिनोबो हायो नङा होमबा बेखौ जो नै जोङो फालांगि लेभेलाव जुदि लाबोब्ला जोङो दिनै फाननो हायो नङा होमबा दिनै मुगा जिनि गांसे -सेनि दामा दिनै पास हाजार सय हाजार लायो नङा होनबा थिक बिदिनो जोङो दख'ना गांसेखौ जों दिनै फन्द्रस' दुइ हाजार बिदिनो फास हाजारावसिम फानो आरो मेचिनजों दानायखौ बुंब्लाथ' जों गोबां रां जेरै पसिस हाजार त्रिस हाजार दिनै जोंनि रांखा मेसिनजों दानाया कलकाता बेंगलनिफ्रायसो फैनाय नङा होमबा जायखौ जोंनि बर' मानसियानो थाया बेखौ गुबुन हारिनि मानसि जायहा दायो दानानै जोंनि रांखौ जुदि गुबुन हारिनि मानसिफोरनो फैसाखौ हरोब्ला जोंहा नो रांखान्थि हालोदा खहा जागोन जोंनि बर'फोरनि हालोदा आरो। बेखायनो जों दानाय लुनायखौ जोङो गाव गावनो उइभिं सेन्टार खुलिनानै जोङो दानाय लुनाय आखाइ हारिमुखौ जों लाना फैफिननांगोन आरो नोंथां अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों नों थांमोननि साइडआवहाय बिदि उइभिं सेन्टारजों जि दानाय लुनाय आखाइ हाबाखौ दासिमबो फोरोंथाइ बिदि खालामबाय दंना?
जिहेथु नोंथांनि सोंथिखौ
औ।
माने जिहेथु जोंनि बिथिं बांद्राय आइजोफ्रा गावबा गाव न'आव नो लुनायखौ नुयो जों न'आवनो आइजोफोराहाय दख'ना जा गामसा जा आर'नाइ नङाबा गुफुर जाय फालि होनो जों गामसा एसामिस जाय गामसा बेफोरखौ अ न'आवनो दानाय लुनाय नुयो जों आइजोफोरखौ जोंनि आब' आइमोनखौनो नुबोदों खिन्थु दासिम सेन्टार नोंथाङा सोंनाय बायदि बिदि सेन्टार बा बिदि नुनो मोननाय जाया। खिन्थु नोंथाङा जि बुंनाय बायदि माने गोदोआव माने आइजोफोरा गावबा गाव दाना लुना लायोमोन। बयबो माने अ सब न'खरावनो माने गावबा गाव साल खुन्था बा बिदि नुनाय मोनोमोन। खिन्थु दानि जुगावहाय जों बिदि एसे खम जाबोदों थेवब्लाबो जों माने थेवब्लाबो एफा एनै माने न'खराव जों दाबो बेखौ नुनो मोनो।
औ।
उम आरो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों सिगाङाव अ जोंनि बर' आइजोफोरा सबथिंनो माने आखा फाखाखा दानाय-लुनाय
औ।
बिथांमोनहा सबानो माने गावबाागाव माने आगरफोरखौ एरनो रोङो मिथिंगानिफ्राय नायनानै बिथांमोनहा दिंखिया आगर जा फारौ मेगन आगर जा थाइजौ बिबार जा बैग्रि बिबार जा बेफोर आगरखौ एरनायखौ नुनो मोनो।
औ।
नोंथांमोननि साइदथिं बिदि माबाफोर दं नामा?
औ जोंनि साइटआवहाय गोदो मोनसे दङोमोन उइभिं सेन्टार बिदि जोंनिथिं साइदआव दायो आथिखालाव खमायलांनायखौ नुबाय आरो नोंथां। मानोना एसे जोंनि साइदआवबो बिदि माने न'से न'नैनियाव साल खुन्थाखौ जों नागिरना मोनगोन नाथाय जोङो गोदोथ' न'खरफ्रोमबो मोनोमोन दाथ' जों नुुनोनो मोनला। बिदि उइबिं सेनटारालाय जोंनि थिं बिदि गिदिर गैया नाथाय जोंनि एसे गोजान ओनसोलावहाय दङ आरो बिदिनो उइभिं सेन्टार खुलिनानै बिथांमोनहा जिखौ बिदिनो फानो फान्नानै रां मोनो बिदिनो दसज'न बार'जन जि दाग्राखौ लाखियो आरो बिथांमोननोबो रां जि जिनिफ्राय जिबा रोजासिम बिथांमोननोबो दान बेथन बान्थाखौ होयो आरो दान दानाव बा बिथांमोननोबो हाजिरा बा बिथांमोननि खस्थ' खा खालामनायनि माबाखौ होयो आरो बिदिनो जिनैनिफ्राय जिबा रोजा बिदि माहायाव बा दान मोनसेयाव होनानै लाखिनानै बिदि उइबिं सेन्टार दानायखौ जोङो नुदों आरो। जोंनि ओनसोलनि एसे गोजानावहाय थिग बिदिनो जोङो जोंनि ओ दानाय लुनायखौ जोङो लाखिफिननो हानांगोन नङा हबा जोंनि दानाय जोंनि गानग्रा जोमग्रायाबो दिनै जोङो हारिमुवा जोंनि जोबोर माने गोजौआव दोङो आरो जों बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारिनि रुजुनायाव आरो मानोना दिनै आर'नाइखौ लायोब्ला गोबां मुलुगनि मानसिफोरानो मिथियो नङा होमबा। जेरै आर'नाइ जोंनि जि आइटेक मोनबाय दख नायाबो दिनै जि आइटेक मोनबाय नङा होमबा जेरै इन्दि जि बेबो जि आइटेक मोनबाय। मानोना बे जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबनाय लोगो-लोगो बुहुमनि मानसि फोराव खना खनला थानाय बुहुमनि मानसिफ्राबो मिथिगोन आरो जेनेबा बर'फोरादि औ आर'नाइ खौ लायो बर'फोरानि गाननाय जोमनायादि दख'ना, गामसा बियो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि आरो अब्ला जोङो जोंनि बिदि आखाइ दानाय लुनाय आखाइ हारिमु खौ जोङो लाखिनो हानाया जों साफ्रोमनिबो बर'मा बर' सुबुंफोरनि दायथ' आरो नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ-नंगौ। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदियै उम-उम आं गनायदों नों थाङा बुंनायखौ माने गोदोनिख्रुइ दा-दा माने आइजोफोरा रोङा जालांदों बा खमैबोदों बिनि जाहोना मा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा इसे मानि जाहोनाव माने इफोर
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो खोथाखौनो नोंथाङा सानदों ओ जोंनि खमायलांनायनि गुबै जाहोनानो बेनो नाथाय दिनैनि आइजोफोरा गोरलैयैनो गासै मुवा बेसादखौ जों मोननो लुबैयो नङा ओमबा जेरै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो नुयो जेनबा जोङो अनलाइन जों बा मुवा जिरादखो जों दिनै बायो नङा होनोमबा जेरै दख'ना गांसेखौबो नोङो अनलाइनाव बायनो हायो थिग बिदिनो जिखि जाया मुवा बेसाद नोङो अनलाइनाव नोङो अर्डार खालामनानै फ्लिब कार्ड बिदिनो गोबां नों एमाजन फोरावबो नोङो जोंनि बा गोबां दड्रेसफोरखौ नोङो माबानो नों अनलाइन अर्डार खालामनो हायो जायनि जाहोनाव बिसोरो गोरलैयैनो मोननायखायनो दिनै बिथांमोना ओ माने अलसिया जालांजोब्बाय जाय जोङो आखाइ हाबाखौबो बिथांमोना रोंला जालांबाय आरो जोंनि दानाय लुनाय गोदोथ' जों खोनायोमोन जेनेबा बहाबा दावहाफोराव थांनो नागिरबोला सानसेनि गेजेरावनो गामसा बिदिनो आर'नाइफोरखौ दानानै जोहोलावफोरनो गानहो यो होनननै जोङो गोदोनि सल' बाथाफोराव खोनानो मोनो मोन नाथाय दानि आइजो फोरा बिदि नंलिया माने जि दानायखौनो जों नुनो थांला आरो। बेफोर आ खाइ हाबाखौ बिथांमोना बावलांबाय आरो बिथांमोना गोरलैयैनो गासै मुवा बेसाद खौ मोननो हास्थायनायानो बिथांमोननि रोङिखौ दिन्थिना लानाय आरो।
नंगौ-नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा जोंनि आखाइ हारिमुखौ जोङो गावगायनि आ खाइयावनो लाखिनो हाब्लासो जोंनि ओ ट्रेडिसन जोंनि गाननाय जोमनाय खौ जों हमथानो हागोन आरो नोंथां। अब्ला नोंथां सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय। जोंनि सावरायनांगौ समाबो ओ लावबाय नोंथां अब्ला जों बिखिनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ-औ थिग गोजोनथों